हेलौ
खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां खुलुमबाय
औ ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां दे बुं मा आयदानि सायाव सावरायनो
औ जोङो अब्ला जों जोंनि आसाम बा बि टि आर ओनसोलाव ओ मा मा आबाद जायो बेनि बेयाव जों एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ
औ दा आबाद बुङोब्लाथ' जोंहा ओ जोंनि आसामाव ओ आबादजोंनो माने मानसिफोरा सोनारना थायो आरोना। आबाद नङाब्लानो ओ जेबो गैया होनजायो जोंहा। बेखायनो ओ जोंहा गोबां रोखोमनि आबाद मावो बेहाय अब्ला जोंनि आसामाव मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनि आबाद होनना बुङोब्लाथ' ओ माइ आबादानो गुदि जों जोंनि औ माइ आबाद मावनाय जायो आरो बि दिनो ओ बिदिनो मेगं थाइगंनिबो आबाद मावनाय जायो आरो ना माइ गायनाय समाव माइ गा माइनि आबाद मावो आरो माइ गायखांनानैहाय जोङो आ मेसें बो बोथोरावहाय बिदिनो मेगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो आरो
औ औ अब्ला नोंथांनि ओनसोलावबो माइ गायो नङा होमबा?
औ नंगौ गायो।
औ अब्ला नोंथांनि ओनसोलाव ओरैनो मा मा माइ गायनाय जायो मुंफोरखौ एसे मिथिगोन नामा नोंथांङा
औ मिथिगोन बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायना होनोसै माइ खौहाय मा बोरैहाय गायनाय जायो आरो ना नोंथां औ। औ गिबियावनो जोङो माइ गायनो थाखाय माइ गाय माइ गायनो थाखाय जोङो नोंथां खोनादों ना?
खोनादों खोनादों।
माइ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ फोथार नांगोन। नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नांगोन।
औ। बेयावहाय जोंनो फोथारावहाय दै थानांगोन। दै औ आरो बे फोथारखौहाय जोङो हालेवनानै लाग्रोनाय जायो आरो ओ ट्रेक्टर एबा ओं नां गोलजोंहाय एवनानै लानाय जायो। ओं आगोलनि दिनावथ' आगोलनि दिनाव बिद-गोबाङानो हाल एवोमोन हालजों। दानियाथ' हालखौ बारा नुनो मोनला। नङा होमबा नों नोंथां दानिया बांसिनानो ट्रेक्टरजों एवनाय नुनो मोनो आरोना। जियानो जा जायखिजाया जियानो जा जोङो दुब्लिखौहाय मोजाङै ओ एवग्रोनानै लानांगोन बेनि उनाव एवग्रोना लानानैहाय जोङो खो थियाबो फोनांगोन औ बिनि थाखाय जोंनो थोजासे दै खौ नांगोन दे नोंथां। दै नांगोन औ। बिनिफ्राय ओं खोथिया खौ जोङो फोग्रोनानै लानांगोन खोथिया खौ माबोरैहाय फैयो होन ब्ला
औ।
बेखौहाय ओं खोथि-खोथियाखौहाय जोङो ओं माइ खौहाय माइ बिदान जायखौ जों फोनो होननानै दोनो आरोना माइ माइलि होननानै बुङो बेखौहाय जोङो औ माइज्लि होननानै बुङो बेखौहाय जोङो। ओं बस्थायाव सोनानैहाय सोमना दोननाय जायो आरोना। हरनै एबा बि हरनै एबा हरथाम बेफोरबायदि सोमनानै दोननाय जायो आरो बह्थ बस्तायाव सोनानैहाय दैयाव दोननाय जायो बेनि उनाव बेहाय बेखौ अ ओ माबा बेखौ बस्थानिफ्राय दैनिफ्राय बोखांनानैहाय बे बस्थानिफ्राय खेवनानैहाय बेखौ मोजाङै माबानानै दोननाय जायो आरो ना जाहाथे दैया रानो
उम उम नंगौ नोथां
औ दैया राननानैहाय ओ दैखौहाय खेवना दोननानै हाफोराव ओरै खेवना दोननानैहाय बे खौ थास स बिलाइ एबा बिदिनो जेखि जाया बिलाइफोरजों खोबना दोननाय जायो नोंथां खोबना दोननानैहाय औ थालिर बिलाइजों खोबजायो औ आरो थास' बिलाइजोंबो खोबजायो बिदिनो खोबना दोननानै ओमफ्राय बेखौ इसे एसे गाजा हरहोनांगोन आरो ना नोंथां
औ नंगौ।
एसे एसे गाजा हरहोनांगोन बेनि उनावहाय, इसे एसे गाजा हरोब्लाथाय बेखौ दुब्लिखौहाय खोथिया फोनो थाखाय दुब्लिखौहाय जों मोजाङै हालेवना लानानै, जोङो बेयावहाय फोनाय जायो आरो ना?
औ नंगौ।
औ फोनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो, बियो खोथिया खोथि खोथिया देरोब्लाथाय, फोनाय खोथिया, देरोब्लाथाय बे खोथियाखौहाय ओ जोङो,
नोंगौ
सोलायो नोंथां, बेयो गायनो जानायसिम फुनो जानाय, गायनो जानायसिम बेयो ओ रानाय जाय बुङोजों रानाय बुङो जानायसिम बियो खे दानसिम लायो आरो ना? से दाननि उनावहाय बे खौ औ जेब्ला खोथिया राबाय बेखौ, फुनानैहाय जोङो, गाय गायनाय जायो आरो मोजाङै हालेवना ला, फोथारखौहाय बिदिनो गायनाय जायो आरो औ ओ बिदिनो नोंथाङा सों औ नोंथाङा सोंदोंमोन ना? औ मा मा माइ गायनाय जायो होननानै नोंथां
ओ जोंनि हाय बिदिनो माइब्रा गायनाय जायो। माइब्रा आरो जोस सा आरो बिदिनो रनजित आयजुम बिदिनो आरो ना गोबां रोखोम रोखोमनि माइफोर दोङ नोंथां औ आं दा नामखौ बुंजोबनो हाला गोबां बिदिनो माइफोर दोङो आरो नोंथाङा ओ
बुंनोसै
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंसोरनिखि मा मा माइ गायनाय जायो।
नोंथां जोंथिंबो नोंथाङा बुंनायफोरानो ओ जोस माइब्रा बेफोरखौ गायो बेनिफ्राय जोंथिं औ बाइसमुथि होन्ना बुङो। बायसमुति नङा होमबा एनिफाय रनजि
रनजित औ
दा नै बे गोदान गोदान रोखोमनि माइ माइनि जोलै फैबाय थानाय नुगासिनो जोङो नङा होमबा।
औ नंगौ बिदिनो गोबां गो औ बिदिनो बोसोर बोसोर गोदान गो गोदान माइफोर फैबाय थायो आरोना नोंथां बेलेग बेलेग औ
बेनिफ्राय नोंथां जिहेथु जोंथ' माइ गायनायनि दा जिहेथु औ रालायो दानिया जोङो गुबुन आबादनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा?
औ जागोन नोंथां। जेरैहाय मेसेंआव गायनाय मैगं थाइगं आबादनि सायाव आरोना नोंथां
औ-औ
औ
मेसेङाव नोंथांनि ओनसोलाव मा मा मैगं गायनायखौ नुदों नोंथाङा?
औ नोंथां जोंनियावहाय मेसें खांनानै बेखौ जेब्ला दुब्लि फोथारा ओ लांदां जागोन ना अ अब्लानिया जोंनाव। जों। नुनो मोनो आरो बेयावहाय जोङो आलु आलु गायनाय नुनो मोनो आलु आबाद। मावनाय आरो कबि कबि बि बिदिनो ओ फान्थाव गोखै आरो। बिदिनो बेसर फैयो आरो मटर फोयो, बिदिनो दुन्दिया फोयो बिदिनो
बेनिफ्राय औ बेबाय बे एखेयानो जोंनियाबो नोंथां। नोंथाङा जा जा बुंबाय मैगं थाइगं मेसेंनि मैगंफोराथ' आलु नङा होमबा?
औ नंगौ।
फान्थाव गोखै, फान्थाव बेनिफ्राय मेसेंनि बानलुबो थायो। औ मटर थायो बेसर थायो। लाइ, लाफा नङा होमबा? बेफोर गासिखोबो फोनानै ओ माखासेया न'आव जानो थाखायबो फैयो। आरो माखासेया खालामनो नङा होमबा औ फाननो थाखाय रां खामायनो।
औ गोबां ओ। गोबां बिगा बिगा गायनानैहाय ओ फाननाय फाननाय नुनो मोनो आरो ना आरो खायसेया न'आव जानो थाखायल' फोनाय गायनाय बायदि नु नुयो आरोना नोंथां
नोंगौ ओ दा नोंथांनाव आं मोनसे गोसोंनि ओ दानि जुगाव नोंथां गोबां आङो जोंनि लाइमोनफोरा नङा होमबा लाइमोनफोरा आबाद मावनायखौ माने ओ आबाद मावनो। बानायखौ जों नुयो नङा होमबा। गोबाङानो। गुबुन साख्रि मावो। एबा गुबुन गुबुन रायजोआव खामानि मावनाय कम्पानिफोराव खालामनायखौसो नुयो नुयो नङा होमबा।
नंगौ
बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंगोन जोङो। गावनि जायगायावनो आबाद मावनानै जानाया साबसिन ना गुबुनाव थांनाया मोजां।
औ ओ आं बिनि सोमोन्दै। बेखौनो बुंगोन जे। गावनि आबाद मावनानैबो जानो हागोन थायो नङा होमबा नोंथां। आबाद मावना बिबो औ
उम माने जोंनि दानि लाइमोन फोर माने आबाद मावनायखौ माने जिहेथु खस्थ एसे दं नालाय नङा होमबा। बेखौ माने। बाहरो आरो लोगोसेनो लाजिनायबो मोनो गोबाङानो।
औ बिदि लाजिनो नाङा आरोना नोंथां औ लाजिनो नाङा। आं बेफोरबायदि आबाद। मावनानैबो। आबाद मावनानैबो ओ मोजां। आंडों बिदिनो बुरजा बुरजा आबाद मावनानैबो मोजां। जों नखर खुंलांनो हायो आरोना नोंथां।
थारिखनि दानि दिनाव औ आबादनि जिहेथु आबादखौ जों मोजाङै दिहुननो हायोब्ला। नङा होमबा बेनिफ्रायबो गोबां माने। जोंनि जिउ दानायाव माने जोंनि जिउखौ फसंनायाव गोबां माने। आबादनि गेजेरजोंनो जोंहा।
हायो ओं नंगौ नोंथां।
नगौ नाथाय जोङो बेखौ मावनो थाखाय जों माने दानि एसे गोदान मुगानि आदबफोरखौ सोलोंनानै लानांगोन नङा होमबा नोंथां? माबायदि जोङो आबाद मावो। औेल'
नोंथांनि गामि औ नों
औ।
खोनादोंना नोंथां? थांनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि गोबां गोबां ओ ओ मे। मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय। मावो नामा नोंथांनि गामिखि? नोंथांनि गामि एबा ओनसोलखि?
औ नोंथां जोंनियावथ' ओ एसेबां गोबांद्रायबो मावनायखौ आं नुवाखै नोंथां। माने जोंनि जायगायाव औ ओरैनो गोबां गोबां मावनाय होनोब्ला जोङो एसे बानलु गायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। बेनिफ्राय गोबाङानो बेसर फैयो।
औ।
ओ बेखौ मा होनोमोन जोङो? ओ मटर नङा होमबा मथर फोनाय बायदि औ बे बेखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
औ। अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ दे बिदिब्ला नोंथां लाखिथ'नोसै औ दे।